नोंथां
नोंथांजों बैसागुनि बागै फंनैसो लायरायनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन
बैसागु होनोब्ला जों बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन फोरबो एबा बर'फोरनि एंगारनो हायै फोरबो बैसागु जानायनि सिगां सैथो दाननि जोबथा सान एबा बैसाग दाननि सानसे सिगां सानखौ मोसौ गुबुन जायो ओ बैसाग-बैसाग बुंनाय जायो। मोसौ बैसागुआव मोसौ सौ बोरमाफोर फोरखौ दैमा एबा दंग'आव लानानै थुखैनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
स थुखैखांनायनि उनाव मोसौ फोरबोखौ मोसौफोरखौ लाव फान्थाव हालदै बायदि मैगंखौ दानफ्लेनानै मा माला गानहोनाय जायो बेनि उनाव गा मोसौ-मोसौनो अराव सा बेनि उनाव मोसौनो अराव संनाय ओ सारायनि हांगारखौ। थालिरनि गांखंजों फोनना होनाय जायो। बेनि उनाव मोसौखौ। दिग्लि लिटि बिफांनि बिलाइ आरो थानाय बिलाइजों बुज्राव-बुज्राव मोसौखौ बेबायदि बाथ्रा
औ नंगौ।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
औ नंगौ नोंथां।
बेहाय जोंहा गासैबो आलासि न'खरनि मानसिफोर फोर बैसागु बैसागुनि मुङै आलासि जाहोयो। उनावहाय-उनावहाय जोंहा बैसाग दाननि नैथि साननिफ्राय गामि-गामि गासैबो सुबुंफोरा गथ' गथाय बुरै बेन्थ' सेंग्रा सिख्ला गासैबो जयै मोसायो आरो।
औ नंगौ।
सेंग्रा एबा हौवाफोरनि थाखाय गामसा गोदान आर'नाइ फालि आरो हिन्जाव एबा सिख्लाफोरनि थाखाय दख'ना गुबै रेगे रेगा गोमो गोजा गोथां गाबनि। फारौ मे आगननि बेसर बिबारनि आर'नाइ फालि बायदिखौ गाननानै गामि गामि मोसाहैनाय जायो आरो।
औ नंगौ
बैसागु मोसानायाव बर' सुबुंफोरनि बर' सुबुंफोरफोरनिया मोसानायाव बर'नि दामग्रा देग्रा आगजु जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा हारि मनियाम लानानै मोसानाय जायो आरो।
औ नोंगौ।
बेखिनियानो जोंनि बैसागु फोरबो फालिनाय जायो नोंथां।
औ नंगौ।
नोंथाङाबो बैसागुनि बागै माबाफोर मिथिखोबा। फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ थारैनो नोंथां। नोंथां जा होलांदों बेयो बर'नि बैसागुनि बागै। जा एसे मिथियो आंबो नोंनो एसे फोरमायनो नाजानोसै।
औ नोंथां।
बैसागु होनब्ला जों बैसागनि एकथारिगनिफ्राय लानानै स्नि दानसिम जों लानाय जायो बैसागुखौ।
ओम नोंथां।
बैसागु होनोब्ला जोङो बैसागुआ बैसागुआव जोङो। गथ' गथाय बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गासिबो ज' ज'यै ओंखारबोयो।
औ औ नोंथां।
बैसागुआव जोङो बेबायदिनो गामि गामि ज' ज'यै सेंग्रा सिख सिख्ला बोराइ बुरै गासिबो मोसानो बेबायदिनो मागियो आरो।
औ औ।
बैसागुआव जोङो हिन्जाव मानसिया दख'ना थावसि गाननानै हौवा एबा सेंग्राया गामसा एबा आर'नाइ जान्जियाव आर'नाइ ख खर'आव फावरि खानानै जोङो ओंखारबोयो मोसानो।
औ औ।
हेलौ नोंथां।
औ औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा आंनि माथो खोनादों ना?
औ औ खोनादों नोंथां।
औ। जोङो दा बैसागु होनोब्लाथाय बर'नि देरसिन मा होनो देरसिन फोरबो होनबा नाथाय जोङो बैसागुखौनो मानिनाय जायो। बैसागआव जोङो बोराय बुरै बिदिनो मागिनानै जोङो जौ एबा बर'नि लोंग्रा एबा जौ बेखौ मानि मा होनो बेखौ बेबायदिखौ लानानै जोङो लोङो। एबा मोसायो।
औ औ।
बैसागुआव जोङो देरसिन माखौ होननाय जायोबाथाय।
हेलौ नोंथां।
हेलौ नोंथां।
औ औ खोनादों नोंथां।
खोनादोंना आं होननायखौ नोंथाङा?
औ औ खोनादों।
औ। बेबायदिनो नोंथां नोंथांमोननाय दानिया आंनो फोरमायलांनाय बाथ्राया थारैनो नंगौ
औ
जों बेबायदिनो गोखा गोखै बेबायदिनो जायो जायो बे जाबाय बर'नि मोनसे नेम गोदो आबै आबौमोनानो बे फुुल लिरना गालांखानाय लिरना गालांखानाय माने बेबायदिनो
औ औ नोंथां
औ नोंथाङा दा आंनो दानि बर' मा होनो बैसागुनि बागै जायेरै फोरमायदों बेबायदिनो आंबो ए एसे एनै नोंथांनो जि हागौ बेखौ मा होनो फोरमायनो फोरमायबाय
औ औ
नोंथाङा दा बैसागुनि बागै एसे फोरमायथिबावोबा एसे नोंथाङा आंनो फोरमायनो हाबावगोननो आं दा बारा ए सान बैसागुनि बागैथ' जेबो बारा मोनथिबाङा
औ औ
जेबो नोंथाङा एसे सम फोरमायनो हाबावगोन आरो
आं दानि बुंलांनाय बायदि दाथ' इबोथ' नंगौ उम नों बुंनायाबो नोंगौ ओ बर' बर'फोरनियाव मोसानो थांबा जौ सेरेब होनाय आ बियो होखायो न'खर न'खर गामि गामि मोसानो थाङो नालाय औ खोनादोंना नोंथां
हेल' नोंथां